हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ नोंथाङा मा खालामदोंमोन दा?
औ आं जनानै दङ।
नोंथांजों आङो आबादफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन। सम होनो हागोन नामा नोंथाङा? औ दा आबादखौ माबायदि मावनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलथिं बा जोंनिथिं आं उनाव खिथागोन जोंनिखौ। दा नों एसे फोरमायनो हागोन ना माबायदि मा मावनाय जायो?
जोंनि ओनसोलाव ओरैनोथ दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो। बेनि अनगायैबो आरो गुबुन उम आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै उफेरा आबाद जेरै जिंखा, पथल, खांख्रि खला खुमब्रा फान थाव बेफोरबायदि उफेरा आबाद मावनाय जायो जोंनि थिंजाय, जेरै बेफोरखौ गायनो थाखाय उम जोंनो गोबां हासार एबा मुलिनि गोनांथि जायो आरो बेखौ गायनायनि आथ खायदाखौ आं नों थांनो फंनैसो फोरमायनो सानदों।
औ फोरमाय
गिबि गिबियावनो जोङो हाथाय बाजार एबा दखानफोराव थांनानै मैगं एबा मै गंनि बिथान एबा जोलैखौ जोङो हाथाय बाजाराव औ बेगरखौ जोङो उम हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो बायनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनाव जोङो नआव एबा लांदां थानाय जायगाफोरखौ एवस्रांनानै लाग्रोनांगौ जाहाथे जोङो बेयाव हाय मैगं थाइगंफोरखौ गायनो हायो।
औ नंगौ।
आरो बेनि उनाव जोङो बेगरखौ उम फोयो जेनेबा ओ फानथाव बेगरथ आनो जा फाथो मैगंआनो जा बेफोर बेगरफोर खौ‌ जोङो गिबियावनो फोनानै लाग्रोयो आरो उम आरो बेनि उनाव जोङो मुलि एबा हासारफोर होनानै बेफोर बेफोर आबादखौ जोङो मावनाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेफोरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ फसलफोरखौ मोनो बिनिफ्राय जोङो नखरनि जिखुनु नांगौ मुवा बेसाद एबा न खराव नांगौ नांगौ जानाय
नंगौ
नि नखरनि फारसे मुलाम्फा जानाय मुलाम फा जानायाव जोङो बाहायनाय जायो। आरो आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जिंखा जिंखा पथलफोर नाबो बे-बेफोरबादि बेनो जायो।
आथिखालावथ' बे
जिंखा बेगरखौ लाबोनानै जोङो नआव एव-एवनानै हाखौ एवनानै जोङो उम गिबियावनो लाग्रोयो हाखौ एवनानै जों गिबियाव लाग्रोयो आरो बेनि उनाव जोङो जिंखा बेगर एबा उम जिंखा बेगर बा फान उम बायदि उम बायदि बेगर फोर औ होयो। आरो आरो बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव उम्म जोंङो बैसां लुनो थाखाय जोंङो बैसां उम्म औवा उम्म औवा दानना लानाय जायो। औवाखौ उम्म औवाखौ नानै जोंङो मानलि ओ मानलि लागायनानै जोंङो बेयाव बेनि सायाव जोङो दिरुं सोंनाय जोंङो उम्म दिरुं सोंनाय जायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोंङो उम्म दिरुं सोंनायजों लोगोसे उम्म बेवहाय गोबां औवा जेंसिफोर गार ना होनाय जायो आरो बेजों उम्म आरो बेजो जों लोगोसेनो औवा उम्म जेंसिफोराव उम्म जेरै उम्म जिंखा जिंखा बिजौआनो जा लेस्रा बिजौआनो जा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बायदि रो खोमनि बिफां लाइफांनि लाइफांनि बिजौफोरा मानला नानै फिथाइ थायनानै हमथाना लाखिनो हानायनि थाखाय जोङो बे बैसांखौ होनाय जायो। नोंथांमोननिखिबो बेफोरबायदिना बाद मावो नामा
जोंनिथिं बेफोर मैगं थाइगंनिखौ एसे खम मावो आरो जेरै माइ माइखौ मावनाय जायो आरो मेसेंआव ओ बेसर, खाला, सबाय बेफोरखौ मावनाय नुनो मोननाय जायो आरो। गोबांसिनै
माइ गायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ माइ गायनायनि सोमोन्दैथ' आं एसेबां मिथिया थेवब्लाबो जिखिनि मिथिगौ नोंथांजों सावायनोसै आरो। माइ गायनाय होनोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो जा माइनि बिधान लाखियो जे बेखौ जोङो बे औ बस्थायाव सोनानै ओ खाथेयो खाथेनानै दैयाव गारसोमना दोननाय जायो आरो फुख्रिफोराव साननै बा सानथामनि थाखाय जाहाथे माइयाव गाजा ओं खारथों होननानै औ बेनि उनाव जेराव जों फोगोन बै जायगाखौ साफा खालामना लानाय जायो आरो बेनि उनाव एवो एवनानै जों हाखौ मोजाङै हाब्रु बानायना लानांगो आरो। बेनि उनाव औ जा माइ सोमना दोननाय दंमोन जे बेखौ जोङो गाजा ओंखारोबोला बैयाव सारो आरो दुब्लियाव सारना होनाय जायो औ बिदिनो खोथिया फोनाय बुङो आरो बेखौ ओ बेनि उनाव खोथियाया नांगौ आरो मास मोनसे बा मास मोनसेनि एसे बा-गोबां नांगौ आरो बांसिन नांगौ समखौ। रज'नो थाखाय रज'नानै बेनि उनाव जेबोब्ला जौगोन खोथियाया रागोन अब्लानिया जों बेखौ गायनाय जायो आरो आरो जेराव गायगोन जों बे दुब्लिखौ आलि दानना लायो जा एसे जंगालफोर दङ। बेफोरखौ साफा खालामना लायो। लानानै गिबि गिबियावनो खेबसे एवग्रोना लायो आरो जोङो। बेखौ खामार होनो नाय खामार होननाय बुङो आरो औ बेनि उनाव आरो जेबोब्ला गायगोन अब्लानिया मोजां एवना लानानै हाब्रु खालामो आरो। आथिखालावथ' खेबब्रै खेबबा गाहाम एवनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो आथिखालावथ' जोङो जोंजों हालेवनायखौ नुनो मोननायानो जाया गोबांसिन नै ट्रेक्टरफोरजोंनो एवखायो मानसिफोरा औ बेनि उनाव बेयाव जोङो माइ खौ गायनाय जायो आरो खोथियाखौ फुना लाबोनानै बे बेबा-बेबायदि मावो आरो बेयाव सोरबा सोरबि हासारबो बाहायो बाहायनाया नाथाय जेसेबां खम हासार बाहायगोन एसेबांनो मोजां होनना बुङो आरो हानि थाखाय ओ आथिखालावथ' गो बां मुलि रासाइनारि हासार बाहायनायखौ जों नुुनो मोनखायो नङाब्ला औ नङाबो माइ फिथाइफोरा मोजां जाया आरो। बे
नोंथांमोनखि रासायनारि हासारनि अनगायैबो बेलेग जिब जुनार जों बानायनाय हासारफोरबो बाहायो नामा?
जोंनिथिंजाय गोबांसिनै बै हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनायखौनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोङो। ओरै बानायनानै जेरै गोबोर आरिफोरखौ एसेबां होननाय नुनो मोना आरो दानिया आथिखालाव बायनायखोनो होखायो आरो मानसिफोरा।
औ औ।
गोबांखिनि औ नोंसोरनिथिंजाय मावनाय जायो ना जाया माइ जेरै मेसेङाव बेसर माने माइ हाखांबोला?
औ नोंथां नों खोन औ नों खोन्थानाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो। जेरै माइ आबाद दैज्लां बोथोराव आरो मेसें बोथोराव सिबिन सबाय बेफोर आबाद खौ जों नियावबो मावनाय जायो थिग बेबायदिनो नों नोंंथाङा खोनथानालां खोन्थालांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो माइ आबाद खौ नों बेफोरबादिनो मावनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव ओम जोंनि ओनसोलाव राज सायनारि हासारनि अनगायैबो जिब जुनारजों बानायनाय हासार बाहायनाय जायो। ओ बेफोरनो जादों मोसौ हासार खानस्रि हासार बेफोरबायदिनो बायदिसिना हासार जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय जोंहा नु नुनो मोनबोगासिनो
बानायनानै बाहायो आरोना? औ
जुदि जिब जुनारजों जोंहा मुलाम्फासिन जायो होननानै जोंहा मोनबोगासिनो दं जेरै उम रासायनारि हासारा मोनसे बेफोरनि मोदोम एबा सोलेराव जोबोर ओम जोबोर खहा खालामो आरो जिब जुनारनि हासार फोरा उम मान सि उम जिब जोङो नुनो मोनाखै जेरै खानस्रि हासारा खानस्रि हासारखौ जोङो बानायनांगौ जायो। अब्ला जोंनि जोंनि बिफां लाइफांनि बिलाइ ओम बिफां लाइफां बिफांनि बिलाइ एबा फिथाइ सामथानि बिगुर जोङो बेफोरखौ होनानैनो जोङो खानस्रि हासारखौ जोङो बानायनाय जायो। ओम जेरै ओम खानस्रि हासार उ खानस्रि हासारा जोंनि ओम मैगं थाइ खानस्रिया जोंनि मैगं जि जि मैगं थाइगंनि बिगुर एबा बिलाइ खौ गारनानै होनाय होनायखौ जोङो जानानैसो जोङो खानस्रि हासारखौ जों मोननाय जायो नालाय। बेनिखायनो जोंनि ओम आबादफोरा जोबोर उम मोजां जायो आरो जोबोर मुलाम्फा जायो। बेजों बेजों लोगोसेनो आरो जोंनि जोंनि न रावबो दावगालांनो
औ नंगौ
मोजां जायो आरो सुबुं-सुबुंफोरनियाव आरो बारा बेराम आजार जानाय बेखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो नोंथां।
अ अ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोराथ गोबांसिनानो आबाद मावनानै नखरखौ सलायबोयोना। सोलायबोखादो आगोलनिफ्रायनो औ बे आबाद मावनानै जानाय जिउ राहा लामाखौनो जोङो सायखना लाखायो आरो गोबांसिन नानो। बर' हारियाव गोबांसिन आबाद मावनानैनो जाबो बेबायदिनो जोंनि थिंजायबो गोबां आबाद मावनाय जायो आरो बेफोरखौनो माइ सबाय बेफोरखौ मावनाय जायो बेसर।
औ।
औ। आरो आबाद होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि आसार खान्थिजोंबो लोब्बा दं आरो आबादफोरा जेरै औ औ आबाद मावनायावबो गोबां लाइन खान्थि दङ जेरै गसा लानाय हालि जांख्रा
औ।
दि गोबां दोङो आरो।
औ नोंथाङा हालजांख्रा जानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हाल जांख्रा बुङोब्लाथ जोङो जा माने आबाद मावनायाव जेसेबां खस्थ मावै मावै जेबोला जोंनिया जोबगोन लास्ट खालि इदिना औ इदिना जोङो रंजायो आरो जायो लोंङो औ। जाय जाय माने मावनो फायदोंमोन सावरि लिङोमोन आ आगोलथ लिङोमोन आथिखालाव जों हाजिराखोनो लानानै गायखानाय जायो। बिबायदि सावरि लिङोब्ला बिसोरखौ जाहोयोमोन आरो। जोङो रंजानायनि दिन होननानै सानो। जा आरो बिदिना। जानाय लोंनायनि दिन। नोंथां मोननि थिंबो बेबायदि बा ओ माबायोना हालि जांख्रा
औ औ औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि हालि जांख्रा जानाय जायो नोंथाङा खोन्थालांनाय बायदिनो उम जोंनि ओन ओनसोलावबो बेफो-बेफोरबायदि उम माव उम खामानि माव थांनानै जोबथि सानखालि जोंनि ओनसोलाव बे बाय बिदिनो
औ
साना जानायखौ नुनो मोनो
औ दे बिदिब्ला बिथांजों रायज्लायना गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय जोंना समाबो जोब थोबाय होमबा दोन थनोसै दे गोजोन्थों औ दे